औ हेलौ नोंथां औ औ।
औ दा ओइ दं नै नोंथां जिरायलाबायनानै ओरैनो औ नोंथाङालाय मा खालामदों?
जाखांबाय नामा?
औ जाखांबाय नोंथां औ औ थिगानो थिगानो। माथो ओंख्रि जाखो नोंथाङालाय?
औ जोगोनारसोमोन ओंख्रिया
औ औ
औ खोनादो
औ खोनादों नोंथां ओम
थां रायलाय जागोन नामा?
औ दे सावरायजागोन नोंथां दे। औ सावरायजागोन नोंथां।
नोंथांनि ओ ओनसोलनि आ हौवाया माबोरै ओरैनो
औ नोंथां ओ औ औ औ जोंनि ओनसोलनियाव एक बिदिनोसै नोंथां ओरै बुंनो थाङोब्ला बिफां लाइफांफोराबो ओ इदिनो गोबां खोब हेफाजाब होदों आरो। सुबुंखौ थिगानो मोजाङैसो सोमखोर ओरैनो दङ' दंनाया
औ
बुंनो थाङोब्ला ओ आबहावाखौ खोब सुबुङानो फोजोबस्रांनो खौ लानाय बायदिबो जादों ओ जेरै बिफां लाइफांफोर खौ बिदिनो खोब सुबुंफ्राबो दानफायो मायो बायदियारि खामानियाव बाहायो उम बिदिनो एसे एनै नै गोहोमबो खोख्लैदों आरो आबहावाखौबो आबहावायाबो जोंनि सायाव गोहोम खोख्लैदों माखासे ओ बारहावा गाज्रि लाबोदों बिफां लाइफां खमायलांदों औ खोब बिदिनो खोब बिदिनो माखा बिथिङाव मोजाङै दैदेनदों मोजां बहाबा गाज्रि दैदेनदों आरो आबहावायाव बुंनो थाङोब्ला थिगानो थिगालाय दासा सान्दि एसे सोमखोरैनो दं मिथिंगाफ्राबो अखानि दै मोननायजों
औ
ओमफ्राय नोंथांनि नोंथांमोननि गै आबहावालाय माबायदि सोलिना दं नोंथां?
जोंनियाव फि मोजाङानो आबहावाया। खेब माने बिफां लाइफांआ दंसाबो।
औ
मोननाय औ दङ खोब बिफां लाइफाङा दङ हेफाजाब होयो। माखासे मिथिंगायारि हानिफ्रायबो खोब माबा हेफाजाब होदों जेरै बै दै नाला खुरनाय फोराव माने गोबां हेफाजाब फुदुनानै दंफां लाइफांफोरा आरो माखासे बारहावा आरो दुंथाइ बिदुं खमायनायाव खोब हेफाजाब हो दों आरो बिफां औ माने हेफाजाब होदों। मिथिंगायारि नैबे बिफां लाइफांफोरा
मोजां मोनसे होनो थासारि माने सोमाव ओ सोलि दों आरो
औ सोमजिहोदों आर ना औ
अब्लाबो माने जोंनिया माने औ ।
ए जोंनिया माने बेखौ सुबुंफ्रा माने माखासे रैखाथि होनो रोङियाव मा माखासे खोब माने खहा जालां ह गासिनो आरो बिफां लाइफांफोरा हाग्रा बंग्रा बिफां लाइफां आरो आरो बे थानाय माखासे जिब जुनार दाउसिन दाउला एम्फै अनला बेफोरबो माने जोबस्रांलांनो
औ उम उम ओरैनोथ' नोंथां बै फाइलस
औ औ औ
औ नोंथाङाबो गायफेरबाय नामा बिफां लाइफां?
औ आं गायफेरबाय आं हो गायो औ
औ खोब मोजांनि बाथ्रा नोंथां गायनांगौसो गायनाया
नंगौ
माखासे बिफां लाइफाङाबो मानसि जिउखौ रैखा खालामो होननानै खोनादों खोनानायालाय बेनिखायनो खोब गायनांगौ आरो बिफां लाइफांखौ ना नोंथां औ
गामियारि ओनसोलाव बे फाइभ जुनखौ गोबां मानसियानो माने मानिया एबा फालिया गोबाङानो माने गायनाय नुनो मोननाय जाया आरो बिफां लाइफांफोरखौ खोब माने दानफायनायखौल' नुनो मोननाय जायो
औ खोब दानफायनाय नुयो औ ओ ओरैनोथ' बांसिन गायनाय नुयो होनना बुङोब्ला टाउन एरियायाव बांसिन गायनाय नुयो मानोना टाउन एरियायाव गुदुं जायगा ओनसो ला बेनि बेनो माखासे मिथिंगानिबो आबहावानिबो माखासे नांगौ जायो नालाय बिफां लाइफां बेनिखायनो टाउननि दे खोब फिल्डफोराव बा अबबा लामायाव खोब गायनायखौ नुदों आरो आं नुनाया
औ थिखालावथ गामि एरियायाव गायला औ खोब गायसै होनोब्ला फरायसालि ओ।
औ फरायसालि औ औ औ नंगौ औ थिगानो नोंथां। ओरैनो नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलखैबो खोब बिफां गायसैयो नामा?
जोंनि ओनसोलावथ' बिदि खोब ओनसोलावथ' बिदि गाया माने दा जोंनि साखाथि ओनसोलाव माने गुबुन हादोरनिफ्राय माने गाय गायगासिनो दङ बिथां ना दा माने खोब माने मोजां मोन नोंथांमोननि बिफां गायनायखौ माने खोब
औ खोब उम औ थिगानो।
जोंनि साखाथि ओनसोलावनो आरो।
नोंथांमोननि ओनसोलाव मिथिंगायारि माखासे जाब्रबथायजों जो खोम जानाय।
अ नोंथां बिदि
औ।
खालामनाय बेफोरबायदि जादों सोमजिनायालाय माखासे दे बारफोरनिबो बारहावानिबो खैफोदाव गोग्लैनानै दङ मानोना बिफां लाइफांखौ बिथांमोनहा बायदियारि जाहोनाव बा। नांगौ जानाय मुवा बेसादनि थाखाय बिथांमोना बाहायदों मोजाङै लाखियाखै बेनिखायनो खोब गोहोमबो खोख्लैदों आरो बिफां लाइफाङा मानसिनि सायाव सोरबाबा सान्दुंनि माबाजों भुगिनांनानै दङ सोरबाबा बेफोरबायदि बारहावा बिफां लाइफां गैयिनि गाज्रि थासारिनि थाखायनो बेफोरबायदिबो जेंनायाव गोग्लैना दं खोब बेफोरबायदि जेंनायाव बांसिन गोग्लैना दं आरो जोंनि ओरै बुंनो थाङोब्ला सा ओनसोलफोराव औ।
नोंथां मेसें बोथोराव नोंथांनि हालामा माबायदि थासारियाव थायो।
मेसें बोथोरावथ' ओ खोब जोंना थासारिया बिदिनोसै ओम दैज्लां बारनाय लोगो लोगोथ' जोंना खोब मानसिफोरनि खामानियाबो गैया जायो नालाय दैज्लां समाव खोब खामानि मावसोयो मानसिफोरा गायनाय फुनाय बिनि उनाव जोबनाय लोगो लोगो गोबां बिदिनो सुबुंफ्राबो दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसेयाव जाखिनि गावनि न'खरखौ सालायनो थाखाय थाखा आरजिनो थाङो औ। बिनि उनाव बिफां लाइफांआबो एसे एनै सोमखाङो बेफोरबायदिनो आरो नोंथां। औ। नोंथांनि ओनसोलफोरखैलाय माबायदि सोलियो?
जोंनि ओनसोल खिन्थु ओरै सा ओनसोल हिसाबै जोंनियाव बोथोराव माने खोब माने दैया माने थाला बे सिं थालायाव माने दैया थाङो।
औ सिंथालायाव औ औ।
हाया माने गोरान जानो हमो आरो।
औ औ जानो हमो ओं।
नायनि जाउनाव हाग्रा बंग्रा जोबस्रांलांनायनि जाउनाव माने खोब माने गोरान जाबोनो हमसै आरो माने मेसें बोथोराव औ। दैलां समाव खोब माने मोजां
औ दैज्लां समाव खोब माने दैनिबो आंखाल गैयि एभेलेबेल दै बायदि आरि जायो आरो ना नोंथां? औ। बिनि उनाव मेसेङाव जेब्ला औ मेसेङावसो जेनेबा अखा गैयिजों
औ अखा गैला बिफां लाइफां खमिलांनाय नि जाउनावबो माने खोब माने गोरान जालांनो हमबोयो आरो ओं। खोब दैनि गोनांथि जायो। जों बेयोनो सा ओनसोल फोराव
औ। आसलथे ओ इदिनो मिथिंगाखौ खोब फरेस्ट फरेस्टार बुंनो थाङोब्ला पुलिसफोर फरेस्ट बेफोर खोब रैखाथि होगासिनो दांना
औ बेफोर खोब माने रैखाथि होगासिनो औ औ।
गारो खोब बिफां गायसोदों आरोना नोंथां औ। औ औ ।
खोब माने गामियारिनि सुबुंफोरखौ माने बिथांमोना दाननो होआखै माने । खोब माने मोजां । खामानि मावगासिनो बिथांमोना ।
माखासे सोमखोर गोथां गाबनि नि आबहावा सोरजिनो थाखाय बिसोर खोब खस्थ' खालामदों आरो ना थां औ । ओरैनो बिफांफोरखौ खोब ओ मोजांबो नुयो गायनांगौबो । मोजांबो अखानि दैजों मो जां मोजाङै सोमखोर बिलाइ गोथां गाब सोमजियो अक्सिजेन मान सुबुंनो होयो मोजां थाजा बार बेफोरबायदि होयोना नोंथां ।
औ नों औ नोंगौ ।
खोब माने आभावाया सुबुंनि माने मोजां हेफाजाब होयो । मोजां थासारिबो सोमजिहैयो । बेखायनो जों मिथिंगायारिखौ माने रैखाथि खालामनांगौ माने साफ्रोमनिबो हाबा आरो माने बिफान ।
अ अ बयनि बो मावनांगौ माबा आरोना थिगानो नोंथां । नोंथांजों रायलायनानै खोब गोजोन्नाय मोन दों नोंथां अब्लाथ' औ उम औ औ होनबा नोंथां उनफोराव सावरायजासिगोन ना नोंथां औ दे होमबा ना नोंथां औ ।